हेल' नोंथां।
हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथाङा। खोनादों ना नोंथां?
अ अ।
औ मा खालामदों नोंथाङा?
आं दङ दासो ओंखाम जाखांनानै जिरायना दं।
जोंहा मोनसेनि सायाव औ औ जाखांबाय आंबो।
अ
जे आदानि सायाव सावरायसै होनबा।
औ औ मा आयदानि सायाव?
आयदाया जाबाय मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय खायसे गिख्रंथाव जाथायफोर आरो।
औ औ।
बेनि सायाव सावरायनोसै नोंथां।
औ।
दा मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय खायसे गिख्रंथाव जाथाय होननानै बुंबाथ' थ जों गोबां नुनो मोनो।
औ।
जाय गिख्रंथावनि थाखाय ओ जाय जाथायफोरनि थाखाय जोंहा सुबुं अनजिमाया मालाबा समाव हरखाबै स्रांनो गोनां जायो मालाबा सम माव गावनि थानाय जायगाखौबो गारनानै अबेबा मोनसे दाबसे जायगायाव थांनानै थाहैनांगौ जायो।
औ औ।
आलाय सिलाय जानांगौ जायो।
ओं
सोरबाया गावनि आंगो सोरबाया गावनि बिमा बिफा बायदिसिना
औ गावनि जिउनि सुबुंफोरखौ खोमानो गोनां जायो। लोगोसे जिब जुनार दावमा दाउसा बायदिनि खहा जायो आरोना खायसे मिथिंगानि गिखुंथाव जाब्रथाय बा जाथायफोरनिफ्राय दा थिग बेबायदिनो मा मा गिखंथाव जाथाय जायो होननानै बुङोब्ला जों बुंनो हायो गिबियावनो बोसोरफ्रोमबो सोमजिबाय थानाय बे जाथायानो जाहैबाय जोंना दैमा लोमसावनाय बा दैबाना जानाय।
अ
बेयो जोंनि समाजावहाय बा जोंनि बे जि थासारि जों जेराव थायो बे जायगायावहाय गोबां बोसोरफ्रोमबो दैबाना जानाय नुनो मोनो।
औ औ
सोरफ्रोमबो जायो जाखायोसो जाखायो माने जायि गैया होनना बुं बिदिनो जानानै सोरनिबा आबादथिलि गाज्रि खालामलांनाय माइ गायखान्दा उम माइ गायखांनाय माने गोदान दुब्लिफोराव दै लोम लोमफावनानै माने माइखौ गाज्रि खालामनाय खोथियाफोरखौ गाज्रि खालामनाय सोरबा दैज्लां बोथोराव गायनाय मैगं थाइगंफोरखौ दै लोमसावनानै गाज्रि खालामनाय बेबायदि थासारिखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ
बेजों लोगोसे खायफा खायफा गोथौ जायगाफोरावहाय ओ दैबाना लोमसावनानै न' लोमनाय बेबायदि थासारिबो खौ नुनो मोनो जायनि जाउनावहाय बैफोर सुबुंफोरा गावनि न'फोरखौ गारनानैहाय मोनसे जायगायाव थाहैनांगौ जायो आरो आस फोर लानांगौ जाहैयो आरो।
औ औ
दा बेल' मोनसे जोंनि जेंना नंङा बैजों लोगोसे दैबाना लोमोबोबा जोंहा बायदि रोखोमै जेंना सोमजियो जेरैबायदि खायसे न' लोमजानाय सुबुंफोराहाय जानायनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै उन्दुनाय थानाय बेफोरनि गोबां जेंना सोमजियो आरो लोगोसे बिसोरो बायदिसिना बेराम फोरजोंबो भुगिजानो बा भुगिनांनो गोनां जायो आरो। मानोना बिसोरो गावसोरनि थाग्राखुलि गारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव थाहैनायाव बे हो बे थानाय जायगाया साखोन सिखोन नंङिलाय बा बेवहाय गोबां सुबुं अनजिमा थानायनि थाखाय लोगोसे नांगौबायदि ओ जोमग्रा सि जोमबारिफोरखौ मोनैनि थाखायनो बेफोरबायदि बेराम आजार बायदिफोरा सोमजिलांनो हमो आरो बै दैबाना जानायनि थाखायनो। लोगोसे बै दैबानायाव जिब जुनार थैनाय बायदिसिना जुना फ्रा सेवनानैहाय दैखौ गुबुंले खालामनाय बेफोरनि थाखायनो बायदिसिना एम्फौ गाज्रि एम्फौफोरा सोमजिनो हमो आरो।
औ
फोरनिफ्रायबो जोंनि सुबुंफोरा मा जायो जेंना बा बेराम आजारबो गोग्लैनो गोनां जायो आरो। जोंहा बेनि अनगायैबो गोबां बेफोरबायदि हरखाब जाब्रथाय दंङ। जेरैबायदि जोंहा गोबां जुब जुब अखा हाबाय थानायनि थाखाय। जायफोरा हाजो एरियायावहाय थायो। बा हाजोनि हायेरावहाय थायो बैफोर सुबुंफोरा मालाबा समाव हरखाबै हाजोनिफ्राय गोलैनाय हा बैफोर हाफोरजोंहाय ओ न'आ फबसिन जानानै हरखाबैनो सोरनिबा जिउफ्रा मानो होनदों रुंसारि जालांङो आरो बेवहायनो माने। फबनानै खास्रि बिस्रि माने जिउ खोमानो गोनां जायो। बेबायदि जाथायफोरा जायो आरो बेफोर जाथायफोरा जाबाय मिथिंगानिफ्राय सोमजिनाय मोनसे हरखाब जाब्रबथाय जाथाय बा गिख्रंथाव जाथाय होननानै बुं बुंनांगोन आरो जोंङो। दा नोंथांङाबो बेफोरनि आयदायावनो बुंलांदो आरो
औ ओ नोंथांङा बुंलांनाय बाय बिदिनो माने जों ओ गोबां जाब्रबथाय जानायखौ खौ नुनो मोनो माने मिथिंगायारि जाब्रबथाय जेरै दैबाना ओ बांग्रिं मावनाय बा ओ हा खुरखानाय जानाय बेफोरबायदि मोननाय गोबां ओ मिथिंगायारि जाब्रबथाय जानाय नुनो मोनो आरो। जोङो दाख्लैबावैसो हेल'। हेल'?
नंगौ।
जोङो दाख्लै बावैसो माने रिसेन्टलि बे अरुणाचलाव जानाय माबा फ्लादनि बागैथ' जोङो बयबो मिथिखायो माने निउसाव नुबाय थादों आरो जेनेबा गोबां ओ दैबाना जानानै माने गोबां न'खरफोरानो माने लोमसाव जादों बा गोबां सुबुङानो माने जिउ खोमानो गोनां जादों। बिसोरजों लोगोसे माने ओ सुबुंजों लोगोसे जोङो जिब जुनारफोराबो ओ ओमफ्राय आरो औ खहा जादों बे बेनि अनगायैबो आबाद फोरा बिसोरनि न' बां गासिबो माने फारसेनिफ्राय खहा जादों आरोना औ बेबायदिनो जोङो माने मोनसे मिथिंगायारि जाब्रथाय जाब्रबथाय जायोब्लाथाय माने गोबां खहा जायो आरोना? सुबुं। म सुबुङा थैनायजों लोगोसे बा जिउ खहा जानायजों लोगोसे माने गोबां ओ बिफां लाइफां बा गोबां आबाद जिब जुनार बेफोरनिबो खहा जायो आरो ओ बेजों लोगोसेनो जोङो आरो मोनबावनो हायो बांग्रिं मावनायाबो माने बिराद गिदिर औ जों जागासिनो थायो आरो ना बेबो। जोङो दाख्लैसो निउसाव मोननो हादोंमोन माने। साउथ आमेरिकायाव जानाय बे बांग्रिङा भेन जुलायाव जानाय बे बांग्रिङा माने गोबां मानसिफोरनि माने फोथैदों आरोना गोबां मानसिफोरा जिउ खहा जादों बेयाव गोबां फेमिलिसफोरा माने सोरबा गथ' गथायाइ गोमा गोमाजादों सोरबा बिमा बिफा बा बिदिनो गोबां फेमिलि मेम्बार्सफोरा माने गोमादों आरो ना बेफोराव माने जोङो माने गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो सुबुं मानसिनि सुबुंनि जिउजों लोगोसेनो प्रपार्टिफोर बा माने गोबां बुस्थुआनो माने खहा जायो आरो ना मिथिंगायारि जाब्रबथाय जानायनि जाहोनाव।
औ।
बेजों लोगोसेनो जोङो माबा हा खुरखानाय जानाय लेणड स्लाइद जानायखौबो गोबां माने नुनो मोनो जाय जोंनि माने सुबुं माहारिनि गोबां खहा खालामनायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो जोंनि बे आसामावबो जाबायानो थायो एसे एनै खिन्थु माने बांद्राय जाया आरो ना बेयाव बांसिन माने हिल एरियायाव जायो नालाय बे जोङो दाख्लै रिसेन्टलि माने माबायाव नुदोंमोन आरोना निउसाव आङो केरेलायाव माने ओरैबायदि गिदिर मोनसेओ हा खुरखानाय जादों जेराव माने फुरा माने मोनसे माबाखौनो मानसि फोरख माने होसिनजोबनानै लादो आरोना औ बिदिनो ओमफ्राय मानसिबो थैदों आरो ना गोबां ओमफ्राय आरो बिदिनो ओ गारिफ्राबो माने पक्सिन जाद आरो। बेबायदि निउसाव नुनो मोनबाय थायो आरोना सानफ्रोमबो।
ओ मिथिंगानि जाब्रबथाइ जायोब्ला जोङो रावखौबो। मा होनना बुंनो हाया जोङो दुसिनो हाया आरोना नङा होनबा नोंथां।
औ।
दे बुं। खोनादोंना नोंथां औ खोनादोंना दे बुंलाय नोंथां।
औ-औ। औ बेनो नोंथाङा बुंनायानो जेनेबा मिथिंगायारि ओ जाब्रबथायफोराथ' माने मा बुंनो मिथिंगायाव मिथिंगानिफ्रायनो जानाय आरो माने खायसे खायसे ओ जों मानसियानो बारायनानै लादोंबो होननानै बुंनो हायो आरो ना खायसे खायसे। बे जाब्रबथायखौ जोंनि दा बांद्राय अखा हानायनि जाहोनाव जानाय बे दै दैबानाफोरनि बाथ्राखौ बुङोब्ला जोङो माने दानिया मानसिफोरा खायसे माने बिफां लाइफां गायनाया खम जाबाय बा बिफां लाइफां दानफायनाया बारा जाबाय बेफोरनि जाहोनावनो माने जोंनि बोथोरनि जेबो माने सिमा गैला आरो ना। बोसोर ओ जेनेबा अखा हानांगौ टाइमाव हाला बा औ जाय टाइमाव अखा नाङा बे टाइमावसो अखायाहायो आरो मालाबा हाया उखायानो हाया आरो मालाबा हायोबाथाय ओरैबायदि हायो माने लोमसावजोबो आरो ना ओमफ्राय ओ बिदिनो दैबानाजों सोमजियो। ओमफ्राय खायसे खायसे ओ -ओ मा होनगोन बेखौ ओ बे माबायाबो बिदिनो जायो आरो ना बांग्रिनफोराबो बेफोरनि थाखायनो जायो ओमफ्राय अ खायसे खायसे आरो बे दामफोर बारायनायफोरा बेफोर ओ बेफोरनि थाखायबो जायो होननानै आं सानो आरोना बेफोराव बांद्राय दैखौ लाबथानो हायाबा दैया बुंसारनानै बेैफोरनिफ्राय माने हेगारना हरोबा माने ओ जोंनियाव ओ सुबुं माहारियाव माने ओ गोहोम खो ख्लैयो आरोना बेबायदि माने जाब्रबथाया जायो आरो बेफोरनि थाखायनो। औ बेफोरबो मोनसे मोनसे जाहोन। बिदिनो मानसिफोरनि मावनायनि थाखायबो जायो आरो ना खायसे बांसिन दा जोंनि गेजेराव जाबाय थानाय औ।
बारहुंखा बायदिबो मोनसे
औ औ बाव बारहुंखायाबो औ। बारहुंखायाबोथ' माने गोबां ओ माने गोसा फैयोब्ला आरो ना गोबां न' न'फोरखौ सिफायलाङो बा उम मालाबा मानसिबो थैनायखौ नुनो मोनो जोङो माने मानसिनि जिउ खहा जानायखौ नुनो मोनो। गोदोर जायोब्ला आरोना गिदिर गिदिर फैयोना मालाबा टाइमाव बे मनसुननि टाइमाव बा ओ बैसागो टाइमाव बिराद गिदिर गिदिर बार अखा फैयोना बे टाइमाव माने एसे गोसा फैयोबाथाय माने ओ न' न'बांफोरखौ सिफायलांजोबो। बा सोरनिबा आबादफोरा खहा जायो बेबायदि गोबां जानायखौ नुनो मोन्दों आरो। औ।
दाखालि बावैसो इउ पि बायदियाव बेबायदिनो गोबां बारहुंखा फैनायनि जाहोनाव ओ सुबुं सासे सुबुङानो माने माबाजों बिरखारलांदों आरो।
औ औ औ
बे न'निथिंजोंहाय।
औ औ।
बेबायदि जाथायफोरखौ जानाय नुदों आरो माने बेफोरबायदि हरखाब मिथिंगानिफ्राय जानाय जाथायफोरावहाय माने सुबुङा जिउ गोमायोबाथाय बेखौ माने रावखौबो गोरोन थिनानै हमनो हानाय मोनसे माबा थाहैया आरोना नङा होमबा? बेबायदि माने माखौ मा बुंनो साननांसिगोन आरो जेनेबा। गोजान गोजान थांबाय बेफोरबायदि बुंनो गोनां मोनसे बायध' जाहैयो आरो। जेब्ला सुबुङानो सुबुंजों बुलाय बुसि जागोन ना अब्लाना दावरावा बां जायो नाथाय मिथिंगानिफ्राय बेफोरबायाददि जाब्रथाय जायोबाथाय
औ
खाफाल हमनानैबो जेबो खालामनो हाया बेबादि थासारि मोनसे सोमजियो आरो।
औ औ।
दा बेबायदिनो गोबां बोसोरफ्रोमबो सुबुंफोरा बेबायदिनो खहा जाबोगासिनो दं आरो बि मिथिंगानि गेजेरजोंबो मिथिंगानि गेजेरजोंल' नङा खायसे मिथिंगायाव थानाय जिब जुनारफोरनिफ्रायबो गोबाङानो खहा जायो आरो सुबुं माहारिया। जेरैबायदि मैदेर बायदिसिनाफोरनिफ्राय ओ फोथाराव गायनाय जिथुबा माइ बायदिसिनाफोरखौ जालांनाय नङा होनबाथां? मालाबा समाव हाग्रानि मोसाया फैनानै सोरबा सुबुंखौनो अरसि फैनाय बा अरानो गोनांनाय
औ औ।
अमा फिसिनाय अमाफोरफोरो अरथारलांनाय बेबायदि जाथायफोरा जायो आरो बेफोरथ' मिथिंगानिनो मोनसे जे मोनफा मोनफा ओ जिउ गोनां। जुनार नङा नंङा होमबा?
औ।
दा बेनि अनगायैबो आरो माबाफोर दंबावो नोंथां बुंनानै हो दंबावोबा?
औ औ। बेनि अनगायै माने जोङो गोबां ओ मिथिंगायारि जाब्रबथाय नुनो मोनो। जेरै उ बे ओ मा होनगोन बेखौ मोनसे बार मोदाय फैयो जे
औ औ नों
गिदिंनाय मोनसे बे ओ साइक्ल'न जि बुङो बि बिबुथ' माने से माबा आरो मिथिंगायारि जाब्रबथाय होननांगोन बेखौबो माने
औ।
बेबो बेबो माने फैयोब्लाथाय